खोनादोंना अ मा खालामदों नोंथां दायो
बिदिनो ओरैनो दंथ'यो
नोंथाङा जुदि ओरैनो दंथ'योब्ला दिनै जोङो सोलोंथाइनि बागै सावरायनो हागो ना नोंथां दान्दिसे
औ
नोंथाङा जेनेबा एसे फोरमायग्रोदो नामा नोंथां
अके
औ औ
सोलोंथाइ होनोबाथ' जेनेबा इडुकेसन
सोलोंथायाथ' बयनोबो जेनेबा उम एक्सलि ना सोलोंथाइ होनोबा बिदिनो बियो स्कुलाव गोदो माने उन्दैनिफ्रायनो देरजासिम बेनि साया मा होनमोनलाय मानसिफोरा जेनेबा स्कुलाव मानि थाखाय थाङो इडुकेसन नांगौनि थाखाय थाङो ना
औ औ
स' बिदिनो
ओ
मानसिफोरा जेनेबा गोदोनि समाव बुंनो थाङोबाथ' बांद्राय लेखा फरा गैयामोन आरो जेनेबा दाथ' जों नुनो मोनो आरो नाखि बयबो बांसिनानो इडुकेटेड गोजा आरोना ओमफ्राय बिदिनो गामि सिंफोराव दासिमबो बिदिनो बेकवार्ड क्लासनि मानसिफोर दङ बिदिनो
स्टिल इदुकेटेट नङा माने स्कुलफोराव थाङोआ खामानि मावनानै जेनेबा बिमा बिफाफ्रा सोरखौबा रुवाथि हरो सोरखौ बा माइ माबा इदिनो दाहोना खालायनो हरो बेफोर गामि सिङाव दासिमबो सलिनानै दङ
उम उम नंगौ
ट' बयनिबो थाखाय इम्परटेन्ट आरो ना उइदाउट जेनेबा इदुकेसन गैयालासिनो जों जेरावबो माने खामानियानो खामानि माबानो हा हाया आरोना मावफुंनो हाया जेनेबा नोंनाव जे इडुकेसन थायोबा सो नोङो माबा बुस्थु एप्लाइ खालामनोबाबो नों मिथिगोन आरो रोंगोन ना
फ्रायबो नलेज कालेक्ट खालामनानै लानो हायो जेनेबा नों इडुकेटेद मानसिबा
औ औ औ नंगौ नोंथां जे नोंथाङा जेसेबांखिनि बुंदों थार जे सोलोंथाइया जोंना जेन'बा ओ गोदोनि समाव खम दङमोन खोनादोंना नोंथाङा
औ औ
गोदोनि समावहाय जेनेबा सोलोंथाइ गोनां सुबुंनि अनजिमाया खममोन आथिखालाव बयबो सोलोंनो हमबाय एबा लेखा फरा लिरनो रोंनो हमबाय थ' गुबैयै जेन'बा आंनि सानदांथिखौ आं फोरमायनोसै आरोना नोंथां फंनैसो ओ थ' आं सानो जे सोलोंथाइया जाहैबाय जोंना आखल दानायनि मोनसे आगजु आखल दानायनि आगजु माबोरै रै होननानै बुङोब्ला नोंथां जेनेबा हमना लाबाय जोङो गोबां सोलोंथाइ आरजिबायहा जोंनावहाय सार्टिफिकेट दङ हमना लाबाय डिप्ल'मा दङ हमना लाबाय जोंनाव डिग्रि दङ हमना लाबाय जोंनावहाय डक्टरेट बिमुं दङ थेवबो जुदि जों एसेबां डिग्रि थासेयावबो जुदि जोङो गावनि आखलखौ मोजां आखलखौ आरजिनानै लानो हायाब्ला एबा सोलोंनानै लानो हायाब्ला बै सोलोंथाय खौ आङो आब्रुथि गोनां सोलोंथाइनि नोजोरजों नायनाय नङा आरो नोंथांना जेन'बा लेखा गोरों सुबुं जानानैल जुदि गेदेरखौ मान होनो रोङाब्ला उन्दैखौ अननो रोङाब्ला बा बै सोलोंथाइया जोंना मेहेर गोनां सोलोंथाइ जानाय नङा आरो नोंथांना थ' बेखायनो जेनेबा गोबां सान्थौगिरि ओ बेनिफ्राय बिजाब लिरगिरि बेनिफ्राय गोरों गोरों सुबुंफोरा बुंलांदों आरो जेन'बा सोलोंथाइयानो जोंना आखल दानायनि मोनसे आगजु आरो जाय आगजुआ आखल दायो जों बेखौसो सोलोंथ फै होननानै बुङो थ' ओ सोलोंथाइखौ जोङो जुदि नायोब्ला मोनथाम नोजोरजों नायनो हायो नोंथां जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि जे जोङो फरायसालियाव थाङो एबा जोङो गोबां रोखोमनि बिदिनो इनस्टिटिउसनफोरावहाय थाङो थ' बेखौ जोङो फसंथानारि सोलोंथाइ हिसाबै आं नायगोन आरोना नोंथां जे फसंथानारि सोलोंथाइ बेनिफ्राय नन फरमेल इडुकेसन बेनिफ्राय इनफरमेल इडुकेसन थ' बेफोरबायदि जोङो सोलोंथाइखौ नायगोन आरो ना नोंथां जेरैहाय फसंथानारि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला नोंथां जे जोङो फरायसालियाव थाङो जौमा फरायसालियाव थाङो एबा बुहुम फरायसालियाव थांनानै जोङो सार्टिफिकेट मोननो हायो गियान आरजिनो हायो' बै सोलोंथाइखौ जोङो फसंथानानै सोलोंथाइ एबा फरमेल इडुकेसन होननानै बुंगोना नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय जाय गियानखौ जोङो हमनानै लाबाय सोरबा गोरों गोरानिफ्राय सोरबा रोंखानाय सुबुंफोरनिफ्राय जुदि जोङो गामि गफायाव थानानै सोलोङोब्ला जेरैहाय गय बिफांखौ बोरै गायनांगौ थालिर बिफांखौ बोरै गायनांगौ दाउ अमाखौ बोरै फिसिनांगौ एबा गिदिरफोरखौ बोरै मान सनमान होनांगौ एबा उन्दैफोरखौ बोरै अननांगौ थ' बेफोर सोलोंथाइखौ जोङो गामि गफायाव सोलोंनो मोनो एबा बे न'खरनि दि थागिरिफोरनिफ्राय बिमा बिफाफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनो मोनोना नोंथां थ' बेफोर सोलोंथाइखौ जों बुंगोन इनफरमेल इडुकेसन बेनिफ्राय आरो मोनसेबाव जेनेबा नन फर्मेल सोलोंथाइ बेखौ माबायदिखौ नन फरमेल सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला नोंथां जेन'बा जोङो उन्दै बैसोआवहाय जोङो सोलोंथाइ लानो मोना माखासे जाहोनावहाय जोङो सोलोंथाइखौ फोजोबनो मोना थ' बैफोर बायदियावहाय जोङो मा खालामनो हायो जे गेदेर देरोब्लाबो एबा साख्रिफोर फिसा फिलौ मावोब्लाबो एबा जुदि खामानिफोर मावबाय थायो थायोब्लाबो अपेन स्टाडि होननानै बुङोथ' बेखौ जोङो लानो हायो एबा फरायनो हायो आरो नोंथांना जेरैहाय दिनैनि दिनावहाय जोंना दङ नेसनेल लेभेलनि इगन' इन्दिरा गान्धी नेसनेल अपेन इउनिभारसिट टि बेनिफ्राय जोङो जोंना केक हन्दड जोंनि स्टेट लेभेलावहाय थ' बायदि बायदि बेफोर सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गियान आरजिनो हायो। थ' जेरैहाय आङो एसे सिगाङाव बुंदोंमोन एबा आगोलाव बुंदोंमोन जे सोलोंथाइयानो आखल दानायनि मोनसे आगजु। एबा सोलोंथाइयासो जोंनि आखल आखुखौ दा नानैहोयो नङा हबा नोंथां? ओ थ सोलोंथाइखौ जुदि जोङो मोनखांनायनि उनावबो जुदि हमनानै लाबाय आङो आंनि सिगाङाव थानाय सुबुंजों आं माबोरैहाय आखल आखु दिन्थिनानै रायज्लायनांगौ। एबा ना आं बेखौ गादबनानै रायज्लायनांगौ ना आं बेजों अनज्लायनानै रायज्लायनांगौ जुदि बेखौ बेखौजों रोङाब्ला एबा आं गुबुनि सि गाङाव रागाल' दिन्थियोब्ला बेखौ जुदि आङो अननायजों लोगोसे आं रागाखौ दोनखोमानानै बेजों बेब'हार खालामनो रोङाब्ला जोंनि मोनसे सोलोंथाइ गोनां जानाय नङा आरोना नोंथां जोंखौ सोलोंथाइ गैयि होननानैसो बुंगोन
थ' जेनेबा आङो बेफोरखौनो ओ फोरमायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथांनो जेन'बा बेफोरबायदि सोलोंथाइ होननानैहाय नोंथाङा मा सानो जेन'बा बेफोरनि सोमोन्दै?
जों जेनेबा दा जा खोन्थालांदों बेखौथ' गासिबो थिगा आनो आरो
औ।
जेनेबा बे इडुकेसन गैयाबाथ' जेबोआनो जाखाया।
गासिबो जेनेबा नों बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो थैजासे नोंनियाव गियान गुन थाबासो नोंखौ मानसिफोरा जेनेबा एक्सेप्ट खालामगोन आरोना आरो जेनेबा गामिफोरावबो बांसिन मान मोनो बिदि जेनेबा न'लेेज ओ न'लेज गोनां आरो जेनेबा इडुकेसन गोनां मानसिफोरनियावसो बांसिन जेनेबा मानसिफोराबो खोथा मानिखायो।
औ।
खामानिफोरावबो मोजां जायो आरोनाय
औ। ह
नों होनदो खोमा।
अ औ औ नंगौ। नोंथां जेन'बा नोंथाङा बुंनायफोरा थार जे ओ गियाननि गुनि सुबुंफोरखौसो एबा सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरखौसो जोंनि गामि एबा ओनसोलनि सुबुंफोरा मान होयो सिबियो जे बिथाङा आ बिथाङा मोनसे मोजां आखल आखुबो आरजिबाय होननानै सुबुंफोरा माने मोनसे गोजौ थाखोनि मान थाखो होयो आरो ना नोंथां।
औ।
बेनि बेलायाव नायोब्ला जों बेखौनो मोननो हायो थेवबो माने जोंनो दा आं सोंखारिनाय बायदि जायो अब्लाबो जोङो बुंनो हायो जे हमनानै लाबाय सासे फोरोंगिरि एबा सासे बबेबा जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा एबा बिबुंगिरि। बिथांमोना जुदि जोंनि फरायसाफोरखौ थाखो खथायाव जुदि रागाल' दिन्थिबाय थायोब्ला एबा ओ गियान होनाय होसेयावबो जुदि गावसोरनि गियाना एबा आखुवा गाज्रि जायो बिथांमोनखौ जोङो सोलोंथाइ गोनां होननानै बुंथावा आरो नोंथां जेन'बा सोलोंथाइया जिहेथु जोंना मोजां आखल आखुखौसो फोरोङो नालाय नाथायबा जुदि बिथांमोना एसेबां सोलोंथाइ आरजिखांनायनि उनावबो मोजां आख खल आखुखौ सोलोंनो रोङाखैब्ला बिथांमोना माने सोलोंथाइनि बेलायावहाय फेल जाबाय आरो नोंथां था बेखौ जोङो रायखांनो हायो जिहेथु जोङो गुदि सोलोंथाइखौ बबेयाव मोनो होननानै बुङोब्ला न'खरनि दिथागिरिफोरनिफ्राय मोनो होननानै जोङो बुंनांगोन आरो नोंथांना जाय दिथागिरिफोरा जोंखौ राय्लायनो फोरोङो जोंखौ मिनिनो फोरोङो थाबायनो फोरोङो जोंनि गाैबो गुदिर नो जाहैबाय जोंनि न'खर बेखायनो जोङो न'खरखौ माने गुदि फरायसालि होन नानै बुंग्रोयो आरो नोंथां ना बेनिफ्राय जोंना फैबाय बिनि एसे आपग्रेद जानानै एबा एसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ जाय सोलोंथाइया जोंनि ओ जोंखौ मेगन गुनु खालामो एबा जोंखौ ओ गियान आरजिनायाव हेफ फाजाब होयो जोंखौहाय हांखो हाला सिनायनायाव हेफाजाब होयो गुबुन रावखौ सोलोंनायाव हेफाजाब होयो होयो जोंखौ थांना थानायाव हेफाजाब होयो बा मोनसे मोजां माथाखोनि साख्रि ननाय हेफाजाब होयो बाय बायदि बायदि बिथिङाव सोलोंथाइया जेन'बा जोबोद गोहोम बिफाव लायो होननानै आं बुंगोन आरोना नोंथां
औ
औ बेफोरबायदिनो माने सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबख' हायै बिहोमा होयो होननानै आं बुंगोन आरो नोंथां
इडुकेसन इस दा बेस्ट पलिसि होननाय आनो
ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि पलिसि आरो बेफोरबायदि बे जेनेबा सोलोंथायाइानो गासिबो आरो जेनेब ना नोंथां बुंगौ मानि बांगौ बेखायनो जोंनि सावरायनायखौ जों यावनो लाखि जासिगोन नामा नोंथां अ अ समाबो जाबायमोना जोंना सावरायनायखौ दोनथ'जासिगोन खोमा न' औ औ दे होनोमब्लालाय नोंथां औ औ औ नोंथांनिसिमबो दे
औ